हेलौ औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों
अ मा खालामदों?
ओरैनो दङ दायो
अ ओंखामफोर जाखांबाय
ओंखाम जाथनाय जायाखै
ए ओ आं नोंथांजों मोनसे टपिक लानानैसो फैदोंमोन आरो जेनेबा रायलाय नो सानदोंमोन बे तपिकनि सायाव रायलायनो हागोन ना नोंथां?
औ, हागोन।
ओ जेनेबा जोंङो ओ बेफार-फालांगि मावनानै जेनेबा आबाद मावनानै जोंङो जेने बा माबायदिहाय ओ जेनेबा जों न'खरखौहाय खुंलांनो हायो? बेनि ओ बागै एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा।
औ औ
औ
आबाद मावनायनि बागै दा?
औ
अ आबाद मावनाय होननानै बुङोबथाय जोंहा आबादखौ मोननै रोखोमनि मोननाय जायो बा मावनाय जायो आबादा जोंहा मेसें बोथो राव मावनाय मोनसे आबाद आरो मा गोरान गोरान खेथि मोनसे आरो मा दैज्लां बोथोराव मावनाया गिसि माने माइ आबाद होननानै जों मोनो। बेनिफाय जोङो हाय आबाद मावनानै मारै जौगानो हायो? होननानै बुंबा। आथिखालावथ' बां सिनानो आबादजोंनो गोबां न'खर खुंबोनायखौ नुनो मोननाय जादों। जोङाहाय माइ आबाद होननानै बुंबा दैज्लां बोथोराव मावनायनि आबादनिफ्राय जोङो माबोरैहाय-माबोरैहाय सहाय बा राहा मोनो होननानै बुंबा जोंहा माइखौहाय गोबां रोखोमनि माइ गायनायखौ जोङो नुनो मोनो।
सिगां समावथ' एसेबां मानि माइ गाया मोनबा मा। बांसिन आसु माइफोर आरो। बाय फोनायफोर ओरैनो फोलाबायायनाय माइफोरखौसो नुनो मोननाय जायोमोन। बा मिथिनाय जायोमोन ।आथिखालावथ' गोबां रोखोमनि माइ गायनायखौ जोङो नुनो मोनो रन्जित, माइसालि जय बांला, ओरैनो माइब्रा, जोसा गोबां रोखोमनि माइ गायनायखौ जों दायो मोननो हानाय जायो। आरो सिगां समावहाय माइनि बेसेना गोबां खममोन। नाथाय दायो आथिखालावहाय माइनि बेसेना गो बां बारा जानायखौ जोङो मोन्थिनो मोनो आरो गोदोनि स माव, सिगां समावहाय बेफार-फालांगि मावनो थाखाय जोङोहाय। गुबुन दाबसे जायगायावबा गोजान गोजान जायगायाव हान्थिनानै थांनानै। बेफारि-फालांगि मावनायनि। राहा गैयामोन नाथाय दानियाव आथिखालावहाय जोङोहाय। गोजान गोजानाव थांनानैबो बेफार-फालांगि मावनायखौ जोङोहाय। नुनो मोननाय जायो। सिगांनि समाव जोङोहाय आखायावहाय। मबेल बा जामबुं होननाय गैयामोन नाथाय दायो। हाय बयनिबो आखायावहाय गंसे गंसे मबेल थानायखौ जों नुनो मोनो। मानो होनोबा जोङोहाय बेफार-फालांगि मावनायावहाय जे। आखाइयाव आखाइनि मबाइल जोंनो जोङोहाय। सोरबा सासे गुबुन सासेनि बेफार। फालांगिखौ जोङो कन्टेक खालामनानैबाबो जोङोहाय लेंंहरनानैहाय गावनि जेखिनि फाननो मुवा दङ बेफोरखौ जोङो दैथायहरनो हायो । गोरलैयावनो, नाथाय सिगांनि समावहाय जोङोहाय। गोदोनि आबै आबौ मोनखौहाय। माने टेला मोनसे दा। गराइ गारिफोरासो जोङोहाय माइफोरखौहाय लानानैहाय थांनानै बा हाथाय बाजारावहाय ने होनाय फानहैनायखौसो जोङो नुनो मोननाय जायोमोन, गोबां खस्थ' बिनि गेजेरजों आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों आरो। सिगांनि समाथ' आबादखौ बांसिन मोसौ जोंसो हालौवनानै एवनानै मावनायखौ नुयो मोन नाथाय, आथिखालावहाय बांसिनानो ट्रेक्टरजों बा मेसिनजोंसो गायनाय मावनायखौ जोंङो नुनो मोननाय जायो । एसेबां खस्थ'खौ माने जोंङो दायो नुनो मोननाय जाया । जोंहा मेसें बोथोराव मावनाय आबाद होनोब्ला - थ' गोबां मैगं थाइगंखौ जोंङो नुनो मोननाय जायो, मोननाय जायो जेरै - लाइ, लाफा जोगोनारफोर आरो ओरैनोथ' दायोहाय दैज्लां समावहाय जोंङो खुमब्रा, लाव, जोगोनार, सबायाइ बिमा भिन्दि, फथल बायदि मैगंखौ जोंङो हाय मोननो हायो । आरो बेफोरखौ जोंङोहाय फाननानैहाय हाथाय बाजाराव लांनानै बा अबावबा बेफोर जायगायाव लांनानै जोंङोहाय बेफोरनिफ्राय जोंङो जिउ खुंनायावहाय गोरलै जायो । होनानैहाय दानि जुगावहाय जोंङो मोननाय जादों आरो ओरैनोबाथ' सिगां समावहाय एसेबां मानि बिदि मैगं थाइगं बा आबाद मावनायखौ जोंङो बारा नुनो मोननाय जायामोन, ओरैनोबाथ' बांसिन बिनानो गोदोनि समावहाय हाग्रा बंग्रानि मैगंफोरखौसो बांसिन जानाय बा बाहायनायफोरखौ नुनो मोननाय जायोमोन, नाथाय आथिखालावहाय बयनिबो न'खरावहाय आबाद मावनानै जानायखौ एसे एनैबाबो नुनो मोननाय जायो । बांसिनानो बेफार फालांगि मावनानैहाय जिउ खुंनायखौहाय नुनो मोनबोनाय जादों आरो ।
उम
नोंथांङा बेनि गेजेरावहाय आबाद मावनानै माबायदि थांनानै दं बा माबायदि जाबोनाय नुबोदों बेखौ फोरमायनांगोन नामा?
औ हागोनदा? दा जेनेबा जों आबाद मावनाय होनोबा जोंहाथ' बर'फ्रा गोदोनिफ्राय गोबां आबादखौ जेनेबा मावबो फारसेथिं जोंहा आबाद मावनायखौ ओ बांसिन माबा खालामनानै लाबोदों आरो जेनेबा जोंङो बर'फोरा दा,, बिदिनो जोंङो बिदिनो दा जोंनिथिंबो नोंथां मोनि बायदिनो मोननै आबाद मावो जेनेबा ओ दैज्लाङाव जोंहा माइ आबाद मावो, बेनि उनावहाय आरो जोंहा मेसें बोथोरावबो आरो बिदिनो गोबां मैगं- थाइगंनि खेथि मावनाय खौ जों नुनो मोन आरो ओरैजा मेसें बो बोथोराव मावनाय आबादफोरा जाबाय जोंहा बांसिन जोंङो मावनायखौ दायो, जोंनि ओनसोलाव सोलिबाय थानाय जाबाय बानलु सिब्रु आरो ओमफ्राय जोंहा बेफोरखौबो गोबां फाननानै जोंहा गोबां रां आरजिनो हायो आरो बिदिनो जोंहा फान्थाव गायो खायफाबा आरो आलु बेफोरबायदिनो आरो कबि कबिया आल बान्दा कफि बिदिनो फुल कबि बिदिनो आरो गोबां बिदिनो गायो आरो आरो लाइ लाफा बेफोरबायदि गोबां फाननानै माने बेफोरखौ जोंङो फाननानै गोबां जिउखुङो माने जोंहा हेफाजाब मोनो आरो दा जोंहा मैगं मैला गायोब्ला जोंहा बांसिन बिदिनो ओ मोजांसिन आबाद होननानै बुंङोब्ला जों दायो बानलु सिब्रखौनो होननानै जों नुनो मोनगासिनो दं आरो मानो होनब्ला बिनि जेखिनि भेलु बा बेनि गोनांथि जेनेबा रां बेसेनफ्राबो गोबां गोजौआव दावखोनायखौ जों नुनो मोनो
औ औ
बिनि अनगायैबो जोङो आरो जा जुखाम गायनाय बेफोरबायदिफोरखौबो जोङो मोननो हायो आरो दा जोंहा बेफोरखौ फाननानै जोंहा न'खर सुंथानायाव गोबां हेफाजाब मोननो हायो जेरै जोंहा दा बेफोरबायदिनो जेनेबा जोंहा न'निनो हाफोरावहाय बेफोरखौ गायनानै मोजाङै जेनेबा जोङो जोथोन लानांगोन जेरै जों बेवहाय मोजाङै मोजाङै बेखौहाय जोङो प्रफिट लाबोनो थाखाय जोंहा बेफारनि थाखाय जों लाबोनो थाखाय बा जोङो एसे ।
बिनि गायनानै जानाय नङा माने जों गोबां रोखोमै जेनेबा एसे बुरजायै जों गायनांगोन आरो हायावहाय बेबायदिनो जोंहा आरो बे बे खौ जोथोन लानायाबो एसे बांसिन जानांगोन जेरै जोंहा बेफोराव माखासे एम्फौ जायो आबाद मावनायावहाय जेनेबा आरो जोंहा बेफोर एम्फौफोरनिफ्राय बासायनो थाखाय जोंहा बेफोराव माखासे मेडिसिनफोर बाहायनांगोन आरो बेफोरबायदिनो जोंहा गोबां बेफोरखौ फसलखौ थिखांनायनि थाखाय जोंहा बिदिनो ट्रेक्टर बायदिसिनानि जा गोनांथि जायो आरो बेफोरखौजा फाननो थाखाय जोंहा गिबियावनो जोंहा बेखौहाय गुबुन दाबसे जायगासिम जोंहा सेल खालामनो थाखाय फानहरनो थाखाय जोंहा बेफारि नागिरगोरनानै लानांगौ जायो आरो दा थिग बिदिनो दा जोङो बेै बेफारिजोंबो जोंहा मोजाङै कन्टेक्ट खालामलायनानै बेनि बेसेन जोङो मोजाङै थाग थियारि खालाम खालामलायना लागोरनानै जोङो बेफोरखौ हरनाय जायो आरो दा माखासे सुबुं गोबां थगायजानायखौबो जों नुनो मोनो आरो जेनेबा बेफोर फालांगिफोरावबो नाथाय जोङो बेफार फालांगि जों गोबां जिउखौहाय जोङो खुंलांनो हायो आरो नाथाय जोंनि सुबुंफोरा नाथाय बेफार फालांगिबो खालामनो रोङा नाथाय गुबुन हारिनि सुबुंफोरा गोबां बेफार फालांगि खालामनानै जिउ खुंनायखौ जों नुबोगासिनो मानो होनोब्ला जोंनिया बेफार फालांगि खालामनायाव बाराद्राय माने एसे एनै माबा खालामबानो जेन'बा थाइसे थाइनै एसे बुरजा मोनोब्लानो जोङो बेफारखौ एसे गिदिरनिफ्राय जोङो एसे आरो देरसिनाव आपग्रेद खालामनायाव जोंहा गोसो एसे नो आरो दा जोंहा बेफोरबायदि खालामोब्ला जोंहा माखासे एसे बै माल माथा सोननायफोरावहाय जोंहा एसे बांसिन रां नांगौनि जाहोनाव जोंहा बे बेफार फालांगिया जोंना एसे खम जाहैनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ औ
जाथिफोरा दा बेफोरबो नि जोंनि बायदि स जोंनि बायदिनि खालामा बिसोरो मानो होनबा बिसोरो मोनसे जायगायावनो गोबां जेनेबा गोबां माल सोनानै बिसोरो गोबां इनकाम खालामनायखौ बिदिनो जोंहा दा गोबां आपनो जेनेबा बिदिनो मोनथाम मोनबैसो आबाद मावनानै जोंहा रां आरजीनो हायो आरो औ दा नोंथांजों नोंथाङा दा बेखिनि समखौ होनायनि थाखाय गोजोन
औ औ औ
दा बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ औ दे